हेल'
हेल'
औ औ खोनादों।
औ दा जों रायलायनो
ओ राय्लायनो गोनां आयदाया जाबाय रायलायनाय आयदा लानाया जाबाय दावबायनाय ना
औ दावबायनाय
औ दा जेरै दानि मडार्न जुगाव बुहुत मानसिफोरानो माने गुबुन गुबुन जायगायाव जाय जायगा नायनो बा गोसोखौ माने मा होनो गोजोन होनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायहैयो ना गारि लानानै बाइक लाना कार भारा लानानै माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैयो आरो
औ
माने खायसे सुबुङा जायगा नायनो बा ओरैनो भिउसफोरखौ नायनो थाङो आरो एक्सप्लर खालामनो थाङो खायसेया ब्लग खालामनो थाङो ओमफ्राय खायसेया जाबाय जाखिनि बे सेंग्रा सिख्ला बा एसे बोराय बुरै मानसिफ्रा माने खायसेया स्ट्रेस थायो नङा होमबा डिप्रेसन
औ बेफोरखौ एसे औ एसे गोजोनलाय होनो आरोना एसे स्ट्रेसफोरखौ खम खालामनो थाखाय
उम बेफोर स्ट्रेसफोरखौ माने खोमानो थाखाय रंजानो थाङो नङा होमबा
ओ मानो होनबा नेचार नेचारखौ जोङो नायोबा एसे पिस फैयो आरोना
उम दा नोंथाङा नोंथांजोआ जे थांनानै थाङाखै जेन'बा बहाबाफोर बेरायनो बिदिनो
औ इदिनो खाथि खालाफोराव थांनाय जायो बाद एह ओ माने गोजान गोजानाव थांनाय जाया आरो ना ना आङो
उम माने ओ ट्रेभेलिं खालामोब्ला जों जेनेबा गोजोननाय मोनो गोसोखौ नङा होमबा दसे मबाइल फन्स इन्टारनेटफोरखौ बन्द' खालामनानै बरेयानो सियार थियार लानानै जिरायनानैमाने फिउस मोजां मोनो आरो बावगारलाङो गुबुन साननायफोरखौ गाज्रि साननाय उम गाज्रि खामानि मावनाय
ओ पिस फैयो आरोना इससे उम
माइन्डफ्रा फ्रेश जायो बेन ब्ला जों ट्रेभेलिंफ्राव थाङोब्ला औ अब्ला नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा अब्ला नेक्स्ट मायाबाफोर प्लेन दं नामा बहाबाफोर थांनायनि बिदिनो
प्लेनथ' दङ दंनाया इननो जास्ट बे जोंनि नर्थ- टिस्टआवनो आरोना मानो होमबा जो ओ आं थारो आरोना मा होनगोन आंनि आंनि अपिनियननि थाखाय आरोना स होनदों आरोना आङो जोंनि बे नर्थइस्टावनो माने ओ सब से ग्रिनारि सिन ग्रिनेरि नेथ चार आरो ना गोथां नुनाय नेचार बिदिनो हाजो जाबाय ओ हाजोबो दोङो बरफबो नुनो हागोन जोङो सब जोंनि बे नर्थ इस्टवनो आरोना औ
औ नर्थ इस्टव होनोब्ला दा नै जोंना अरुना- सल गोलैबाय नङा होमबा मोजां भिउस फैयो फा शिलं मेघा ओ शिलं मेघालय थिं ओमफाय मिजरामाव आइजल दङ ओ बेसे मोजां मोजां भिउस ओमफाय सिक्किमाबो गो गोलैफाबाय नङा हबा सिक्किमावबो बरफोरनि ओ दा नै जोंना अरुणचलाव बा टावां नङा होमबा बे
जोंनि सबनिफ्राय खाथिसिन जायगा दावां आरो ना जेराव जों सानसेयावनो मोनहैखायो ।
उम
खिन्थु बेयाव थांनोबो जों बोथोरखौ नायनानैसो थांनांगौ जायो। दा दाबायदि दैज्लां बोथोराव जों थांनो बिराद गिथावना आरोना
ओ रिस्कि जायो आरो ना ओ जायगाया रिस्कि जायो रडसफोरा ।
हिलि एरिया नालाय अखा हायो अखा हानानै माने हाजोआ बायो आरो लेन्ड स्लाइ जायो ओमफाय बे लाइन्सलाइटनिफ्राय बारगनोब्ला जोङो गोजां बोथोर जेनबा मेसें बोथोरफ्राव थांजाहैयो आरोना ।
ओ जों जों दावबायनायखो जों दावबायनाय थाङोबाबो जेनेबा जों सिजोनखो नायनानै थांनांगौ आरो बे एसे मोनसे मोनसे बे मेन पइन्टआ बेनो जाहैबाय आरो ना मोनसे गोनांथि गोनां पयन्टआ जों सिजोनखो नायनानै जोङो बोथोरखो नायनानै थांनांगौ जायो ।
औ फर्स्टगु फार्स्ट अल जों बहाबाफोर दावबायनोब्ला जों गावख खौनो माने सेस्टि खामग्रो नांगोन आरो फासटावनो आनग्रोनांगोन नङा होमबा नों बबेबा जायगायाव थांगोन नों माने प्लान्स थाखानांगोन आरो बाहा थांगोन बहा ओइगोन माला फैफिनगोन बे बायदि आरो ओमफायथ फायनोसै लिस्ट टेबोलबो जानांगोन मानसिया नङा होमबा बेफोरबायदि गोजान जायगायाव थांनोबो ओरैनो फाइनान्सियेलि उइकफ्राथ जानला मोनला थांबाय थानोबो हाया थाबाय थानोबो हायाना
ओ थांबाय थानोबो हाया ।
खाथि खालाफ्राव थांनानै औ हाजो खाथियाव थांनानै गावखौ माइन्ड फोरखौ फ्रेस खालामहैयो आर ना।
उम
थांबाय अरुणाचलावबो बेरायनो मोजां मोनो माने लामा-लामा नोङो ओरैजाय गोथौ मोनलांबाय थागोन लामा जिं-जिं ओमफ्राय लामा सायेद-सायेद हाजो मोनलांबाय थागोन गोजौनि गोजौसिन हाजोनि हाजो-हाजो गाखोलांबाय थायो आरो ना।
उम हाजो सेर-सेर थांनाय जायो ना। ओ बेयाव एसे पिस फैयो आरो ना गारि सिङाव थाबाबो।
दा जेरै नै नोङो थांबाय थायोब्ला नों गोजौनिफ्राय गोजौ मानखोलांबाय थागोन ओमफ्राय गाहायथिं नायहरबा गोथौआव नुहरबायना।
उम
हाजोनि सायाव लामा जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय टारनिं पयेन्टफ्राव माने मोजां-मोजां भिउसफोरखौ मोनो जों फट‌ साप फायो जेरै ससियेल मिडिया फेसबुकफ्राव इन्स्टाग्रामफ्राव जोङो आपलड होयो नंगौ ना नङा औ ओमफ्राय दा जेनबा जों फेसबुकफ्राव जेनेबा इन्स्टाग्रामफ्राव स्टरि फेसबुक स्टरि जेनेबा इन्स्टाग्राम स्टरि आपलद पस्ट होनानै जोङो माने सेयार खालामनाहो जोंनि ट्रेभेल खालामनायखौ मानसिफोरनि गेजेराव। औ नोंथाङा औ नोंथाङा अब्ला फेसबुक नायो ना? फेसबुक बाहायोना?
औ।
औ फेसबुकखौ नोंथाङा मानि थाखाय नायो?
ओ जासट फार एन्टारमेन्ट।
इन्टारटेनमेन‌ औ माने फेसबुकखौ जों जोङो बांसिनानो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बाहायो नङा होमबा? खायसेया कमेदि भिदिअ नायना मोजां मोनो ओमफ्राय खायसेया टाइम पास ओरैनो मेमस भिदिय'खालामनानै मोजां मोनो दा फेसबुक खौ जों मेन मानि थाखाय बाहायनांगौआ जाहैबाय फेसबुकआ जाबाय मोनसे ससियेल मिडिया प्लेट फर्म नंगौ ना नङा?
औ।
औ दा निखि निउस चेनेल ओ ब्लगार्स बेफोर माने गोबां इम्परटेन्स-इम्परटेन्स माने नटिफिकेसनफोरखौ होयो आरो ना। खौरांफोरखौ निउसफोरखौ।
उम जेखौ जों मिथिया आरोना जेखौ जों मिथिया बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो ना। गोजानाव थाब्लाबो।
बैफोर इउटुबार्स जेनेबा ब्लगार्स ओमफ्राय निउस चेनेलफोरा जेनेबा बेफोरबायदि नटिफिकेसनसफोरखौ प्रभाइद खालामो ओमफ्राय जोङो बेफोरनि बागै जोङो मोनथिनो मोनो नङा होमबा? एडभाटेसमेन्टफोरनि बागै
औ।
औ आरो बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव जोङो मोजां गाज्रि मानसिफोर लोगो मोनो। जाहाथे
ओ जोंनि जिबनाव माने गावनि लायेफआव माने बिराद नलेस गेइन खालामनो हायो आरो जों ससियेल मिदियानि गेजेरजों।
औ।
नंगो दा?
औ नंगौ ओ नोंथाङा थ' नोंथाङाथ' मोजां मोनो ने?
बिदिनो गुबुन ओ गुबुन ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो नोंथांनि फेब्रेथ ओ नोंथांखौ सोंनो सानबाय आङो। नोंथांनि फेब्रेथ प्लेस माने ओ मबे मोनसे प्लेस आव थांनानै मबे मोनसे जायगायाव दावगानानै नोंथांमोना फिस फुलसिन माने गोसोखो मोजां मोनो आरो ना थांबानो। जेराव नों नोंथाङा थांबाय थानो गोसो जायो।
आंथ' आं बेरायनानै मोजां मोनो खिन्थु थांनायाथ' एसेबांबो गोजान गोजानाव थाङाखै आङो बै अरुणाचलाव थांबाय।
औ
थांनानै जोङो खालागथां सलाखथां बारलांनानै जोङो सेरगाव थांबाय आरोना। सानसेखालि बाइकजों थांदों ओमफाइ ओ रैजाय भैरबखुन्द' बारनाथ' डाइरेक्ट बालिगाव मोनहैयोना? अरुणाचलनि थाङै थाङै जोङो बाइकजोंसो थांदोंना। बिराद मोजां बिउस मोनबाय आरोना सोरनाबा ओ नोङो भिउसफोरखौ नायै नायै माने न'फ्राव न'फ्रावनो माने फैनो बालाय लायो आरो ना साननायफ्रा ओमफाय मबाइल सबाइल फुरा फकेट आव थासिगोन ना?
औ
ओमफ्राय आरो लोगो थाफादेरदो सासे सानैसो। ओरैजाय हाजो हाजो नुलाग्रां ग्रिनारि सिन। जेरै बे वाटारफल लोगो मोनगोन। दसे जिरायगोन ओमफफ्राय माने। बे गाज्रि साननाय बिफोर माने स्ट्रेसफ्रा माने। प्रब्लेमस फोरखौ माने बावगारो। बावगारलाङो आरोना औ बेनिखायनो आङो। बै अरुणाचलाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो आरोना। थांनाया आं खोननैसो जाबाय आरो बिदिनो जोङो थांबाय थायो।
ए होमबा नोंथांनि फेभरेट प्लेस माने मोजांसिन। नों नोंथाङा दावबायनो मोजांसिन मोननाय प्लेस आ अरुणाचल आरो ना?
औ अरुणचलानो जाबाय आरो। प्लेन दंबावो दंनाया माने थांथ'वाखै आरो थांगोनसो। नेक्स्ट मान्थआव थांसिगोन। खोनाबायना। हेल'। हेल'।
हेल' औ खोनाबाय।
औ औ
जोङो आरो मोननैसोलायबावनो नामा दावबायनायनि बागै।
औ औ
औ। जोङो। जों थाबानाय होनोबा जों जास्ट बिदिनो। जेनेबा न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनाय बेखौनो जोङो दावबायनाय होनो आरोना न'निफ्राय गोजानाव। थ गयनि स्ट्रेस ज जों था बे संसाराव जेसेबांखिनि समायना समायना। फोर दोङ बेखौ जो नायनो गोसो जायो स जोङो बेखाय जोङो। ओखायनो जोङो जोङो दावबायनो नांगौ बाट जोङो जोंनि फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय जों। एसे माहाय माबा। जोङो कनफिदेन्ट हाया दावबायनायनि।
औ माने बयहाबोथ' माने जेरै फाइनानसियेलि स्ट्रं जानानै थाखाया नालाय। जों खस्थ' खालामनांगोन औ खस्थ' खालामब्लासो जोंनाव फैसाफ्रा थागोन नङा होमबा। फाइनान्सियेलि जोंङो स्ट्रं जागोन। जों फाइनानसियलि उइक बा जेरावबो थांनोबो हायाना नोंथां। साननानै नायोब्ला दानि जुगावथ' फुरा फाइनानसियेल। फाइनान्सियेलि जों स्ट्रं जानांगोन आरो दानि मदार्न जुगाव माने मुवा बेसादनि। मुवा बेसादनि बेसेनफ्रा बांजोबबाय जेरै जों दावबायनो थाखाय। ओमफ्राय जोंनो गारि मथराव सोनो थाखाय जोङो। थावनि गोनांथि जायो बे थावआबो औ। बेनि बेसेनफ्राबो बांजोब्बाय आथिखालनि मुगायाव औ बेखायनो जोंङो दावबायनो थाखाय। नों माबेनो। बुस्थुआनो जाबाय माने जमआानो जाबाय फैसा आर ना
औ औ फाइनन्सियेल औ फाइनन्सियेलि स्ट्रं जानाय बे मोनसे माबा जाना थाबाय आरोना जोंनि बे लाइफआव आरोना
औ माने जोङो खामायब्लासो मोनो बेखौ मावबासो खामानि मावब्लासो
जों जोंनि एफर्टखौ होबासो जों बिनिफ्राय मोनफिनगोन बेबायदि आरो ना
औ जाथ'सिगोन ना होमबा जोंनि रायलायनाया दिनै
मिनि अ जासिगोन दे दे नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय
औ नोंथांजों जों रायल्लायनानैबो बो गोजोननाय मोनबाय उनाव जों रायज्लायफिननोसै नङा होमबा
उनाव जों रायलायनो चान्स मोनबावोबा रायज्लायफिननोसै
औ दे जागोन दे